हेल' नोंथां
औ हेल'
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां दासान्दि फ्रियिनो दंथ'यो आङो सावराय जागोन दे
बिदिब्ला ओ जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंनि आंगो फोरबो ओ बैसागु फोरबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसागु फोरबोखौ माब्रै फालिनाय जायो बा गोदो माब्रै फालियोमोन आरो आथिखाल समाव माबोरै फालियो नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा
खोनादोंना? ओ बैसागो फालिनाय होनना बुङोबथ' जों मिथिखायो जिहेथु ओ जोङो आ ओ गासिबो बोराइ बेन्थ' मोदोमानो मावग्लुंजोबखायो जेराव जोङो बैसागो होनना बुङोबा जोङो रंजानो बाजानो थाखाय जेराव जोङो बैसागो होनना बुङोब्ला जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि लानानै गोदोनि समाव जोङो मोसानाय जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जों गोबां सोलायनाय नुबाय बेनि ओ नायोब्लाथाय जों बेखौ नायोब्लाथाय जेराव जोंङो दिनैनि समाव ओ बेफोरबायदि खाम जथा बायदिसिना लानानै मोसानायनि सोलाय जों दिनै बायदिसिना बक्स आरि बेफोरखौ लानानै जो मोसानाय रंजानायखौ नुयो आरोना दा जिहेथु जोंङो दिनैनि समाव जों बेफोरखौ हायोब्लाथाय नागारनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जा जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय बेफोरखौ जुदि जोंङो मोजांङै दिनैनि समावबो जुदि जोंङो ओ मोजाङै हमथानानै लाखिनो रोङाब्ला जोंहा बेफोर गासैबो हारिमुवा जोंहा गोमालांगोन आरोना बिनिखायनो दा नोंथाङा एसे गुवारैनो फोरमायना होदो जिहेथु नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै ओ आयदाखौ सायख'ना लाबाय दा ओ बैसागु फोरबोखौ जुदि जोङो जोंनि गोदोनि दोरोङारि ओ दामनाय देनायफोरखौ हमथा लाखिनोब्ला नोंथाङा माबायदिहाय खामानि मावनांगोन होननानै सानो दिनैनि समावहाय
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया सैथोआनो। जोंना बेफोरखौ हमथाना लाखिनो गोनांब्ला जोंना गोदो जेरै फालिबोयोमोन बा जोङो जेरै बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौनो लानानै जो रंजानो ओंखारबोयोमोन बिब्दिनो जोंङो सिखाल समावबो खालायबाय थायोब्ला बा बिदि जोंनि दोरोंङारि आगजुफोरजोंनो जोंङो रंजानो थांङोब्ला गाहाम आरो आरो जोंङो आथिखाल समाव नुनो मोनदों जे जोंङो बैसागु फोरबो फैब्ला जेरै जोंङो गोदो गासैबो गिबि साननिफ्रायनो रंजानो ओंखारबोयोमोन नाथाय जोंङो दानि समाव नुनो थांलिया आरो बे औ बेनि अनगायैबो जोंना गोदो जेरै बैसागुखौ से दान फालियोमोन जोंङो आथिखाल समाव नुनो थांला आरो बिब्दिनो जोंङो गासैबो समनि आंखाल नालाय बेनिफ्राय जोंङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बिब्दिनो जेरै नि सानखौ जोंना गोदो मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिदि मुं होनानै फालियोमोन बेबायदिनो आथिखाल समावबो फालिनायखौ नुयो आरो नाथाय जोंङो गोदो जेरै गाजा गोमजायै फालियोमोन बिब्दिखौ नुला आरो आरो जोंङो जा बैसागुनि गिबि सान मोसौनि बैसागु बे सानखौ जोंङो जेरै गोदो जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन बा मोसौफोरखौ जोंङो बै सानखालि जोबोर फालियोमोन नाथाय जोंङो दानि समाव नायनो थांङोब्ला बिब्दि नुला आरो मानो होनोब्ला जोंना मोसौखौनो आथिखाल समाव फिसिनाय जाला नालाय बेनिखायनो मोसौनि बैसागोआबो जोंना खमायलांबाय आरो बिब्दिनो जोंना जेरै गोदोनिखौ बुंनो थांङोब्ला मोसौनि बैसागुखौ फालिनायाव जेरै बैसागुनि सानसे सिगांनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै हालदै लाव फान्थाव दिग्लि ल थि थाराय बायदिखौ जोंङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायोमोन आरो आरो जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोंङो बैसानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै जोंङो बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ जोंङो हाग्रोनानै लानाय जायोमोन आरो बेनि उनाव जोंङो मोसौनियाव फोथा फोननाय जायोमोन आरो बेखौ जोङो जा सारायनि हांगार नङाब्ला थौफोरनि हांगारफोरखौ जोङो दिहुना लानानै लाइ बिलाइयाव बेयाव ओ थाव गुबै फोननानै बिसोरनि मो मोदोमाव फोननानै होनाय जायोमोन आरो जोंहा बेयाव फोननाय औ फोननायनि जाहोनबो दङ' जोंहा गोदो ओ गोबां हाग्रा बंग्राफोर थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा, मोसाफोर दंमोनना बेनिखायनो बे न'खरनि जिब जुनारखौ जायोमोननो बेनिखायनो ओ बे फोथाखौ फोननाय जायोमोन आरो। आरो जोङो दासिमबो ओ बे हुदाखौ सोलिनायखौ नुयो आरो।
औ औ बे ससेयावनो आं माने नोंथांखौ मोनसे सोंनो सानदोंगौमोन जिहेथु
औ
खायसेफोरारा बुङो आरोना जेनेबा जोंहा जहेथु बैसागोनि समाव जेब्ला जोंहा बैसागो फैयो अब्ला जोंहाथ बारदै सिख्ला फैखायो बारदै सिख्ला होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेतु जेराव जोंहा बारहुंखा सार अन्थाइ बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो अखा बांखा फैनानै जेनेबा जोंनि बे समायना बुहुमखौ जेनेबा जेब्ला गोरान बिलाइफोरखौ ओ सिरि होजोबो आर ना बारफोरा फैनानै लोगोसेनो जोंहा अखा फैनानै जोंहा ओ बिदिनो रानज्रिंनानै थानाय बिफांफोराव जोंहा दै होनाय बायदि जोंहा जायो जेराव जोङो बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जिहेथु जोङो ओ गोबां खामानि मावनाय खौ नुयो जेराव जोङो फोरमायनो हायो। बेफोरबायदिनो बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो फोरमायनो हायो। ओ जिहेथु जोङो ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ मानि बागै नोंथां?
ओ बैसागुफोरा जिहेथु ओ दिनैनि समाव ओ माबायदिहाय फालि जाबोगासिनो दङ' बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां। ओ जोङो बैसागुनि ओ गोदोनिया दानि समखौ बैसागु फालिनाय नायोब्लाथ' गोबां फारागखौ नुयो नोंथाङा फोरमायखांबायानो बेखौ। ओ बिदिनो जोंना ओ खायसे जा जेरै जोंना ओ जेरै आङो दसे सिगाङाव बुंखांनाय जेरै मोसौनि बैसागु बिब्दिखौबो जोङो दानि समाव फालिनायखौ एसेबां नुनो थांला आरो जायफ्रा मोसौफोर दङ बिसोरखौल' फिसिनो ओ मा होनो फालिनाय खौ नुयो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ जेरै नैथि सानाव जेरा जोंना मानसिनि बैसागु फैयो ओ बैसानखालिबो गोदो जोंना ओ हुदा दंमोन जे जोंना न'खरनि गिदिर गोलावनि फ्राय मान लानाय आरो मान लाखांनायनि ओ मा होनो बोर लानाय बोर लाखांनायनि उनाव जोंना आलासि जानलायनाय हुदाबो दंमोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव नुदों जे ओ जोङो बोरखौ लानाया थ' लायो नाथाय जोङो आलासि जाज्लायनाय हुदाखौ नुनो थांलिया आरो एसे खम नुयो आरो। ओ आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबायानो जेरै दोरोङारि दामग्राफोरखौबो बाहायला होननानै ओ आरो ओ जोंना खुगा मेथाइ जेरै गोदो खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोंना रंजायोमोन बिब्दिखौबो नुनो थांलिया आरो जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ आरो गोदान खान्थि ओंखारदों जे ओ बैसागुनि जोबथि सानखालि जोंना खायसे हाबाफारिफोर लायो जेरै मोसानाय गेलेनाय बायदिसिना लायो आरो ओ ओ जायनि जाहोनाव जोंना गामिनि गथ'फोरखौ जाहाथे सोलोंथाइनि फारसे जौगाहोनो थाखाय नाथाय जों
औ नंगौ नोंथां औ औ औ जिहेथु दिनै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिहेथु जोंहा ओ बैसागु ओ जोङो फालिथायाइखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला नंगौ जोंहा दिनै स्टेज बानायनानै जोङो जिहेथु बैसागुखौ जोङो ओ गा गाजा-गोमजायै जों फालियो जेराव जोङो बायदिसिना गेलेनायफोरखौ नुयो जों दिनै हांसो हमनाय बा थालिर बिफां गाखोनाय ना हमनाय बिदिनो गोबां खारनाय ओ बेवहाय हिन्जावसा हौवासाफोरनि खारनाय बादायलायनाय बायदिसिना बिथिंखौनो जों नुनो मोनो जिहेथु जोंहा जेराव जोङो मोसानाय जोङो गोबां ओ जेराव जोङो मेथाइ रोजाबगिरि बा फावखुंग्रि बिसोरखौ जों लिंहरनानै दिनै रंजायो मोसायो बाजायो। दा बेफोरखौ जोङो जोबोर ओ गोजोन्नाय मोनो, जिहेथु जोंहा बेयो मोनसे बैसागुखौ जोङो गासैबो गाजा गोमजायै गासिबो लोगो नांनानै जोङो ओ बेखौ ज'यैनो फालिनाय जायो। ओ लोगोसेनो दिनैनि समावथ' जोंहा मोनथिखायो नोंथां जेराव जोङो दिनिनि समाव आगु बैसागो रंजाथाइ फालिथाय फा-फोरबोखौ फालियो। जोंहा दिनि ओ फ्रि बैसागु होनना बुङो जायखौ। जेराव जोङो नुनो मोनो गोबां ओ फरायसालि फरायसालि माबाफोराव बायदिसिना हाजो गाखोनाय मैगं खानाय मैगं खानानै गोबां सेजौ जेसेबां मोनो मैगं हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैगं खांथिंनानै ओ जोंहा जौसे गाहाम बा दाइनजि बेफोरबायदि मैगं खानानै जोंङो अमा बेदरफोरजों जों संनानै जानायखौ नुयो। दा बिदिनो जोंङो रंजायै-बाजायै ओ जोंङो मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय नंङाब्लाबो बेवहाय जाय जि रोंगौथि बेफोरखौ ओ मोजाङैनो दिन्थिनो हायो दा बेफोरथ' जोंनि गेजेराव गोबां सोलिगासिनो दंङ' बेनि गेजेरजों जों सानो जे दिनै ओ बैसागुनि सोमोन्दै ओ बैसागु फोरबोआव जेसेबां बाहागो लानांगौ लाइमोनफोरा जाबायदि खामानि मावनांगौ खौ आंङो दिनै बे आगु रंजाथाइ फोरबो फालिनायखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों जेराव जोंङो। ओ गावबा गावनि जोंङो जा रोंगौथि दंङ' बेफोरखौ जोंङो दिन्थिनो हायो। जाहेथु दिनैनि समाव गोबां सोलायबोबाय नोंथाङाथ' फोरमायनाय बायदिनो ओ मोसौफोरखौथ' जोंहा गोदोनि समाव नंगौ मोसौ बैसागुआव जोंङो गोदो दैमाफोराव लानानै थांङोमोन थुखैनो नाथाय आथिखालाव जोंहाथ' ओ दंखलफोराव थुखैनाय नुयो बा मटर मटर पाइपफोरजोंसो जों थुखैनाय नुयो। जिहेथु जोंहा आथिखालाव इसिबां बिबांनि जों मोसौबो फिसिनाय जाला नंङा होमबा नोंथां‌।
औ।
जिहेथु जोंहा गोदोनि समाव गोबां लावखारफोरासो ओ मोसौफोरखौ गुमनो थांलायोमोन। दा नोंथांमोननि ओनसोलजों मोसौ फिसिनायफोरा माबायदिहाय सोलिबोबाय दंङ जिहेथु जोंनिजोंथ' दा दासान्दि ओरैनो गाइखेर जानो थाखाय मासे मानै फिसियो बिनिफ्रायथ' ओ। फ्राय गैलियानो आर ना न'खराव बिदिनो मानै माथाम बा मासे बिदि थायो आरो ना मोसौआ
दा नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माबायदिहाय सोलिगासिनो दंङ' मोसौ फिसि फिनाय ओ हुदाया
औ नोंथां। ओ नोंथांङा फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बिबदिनो आरो ओ दाथ' जोंना ट्रेक्टरफोरदसो आबाद मावनाय जायो नालाय। बेनिखायनो जोंङो मोसौ हालुवाफोरखौ फिसिनाय जालि आरो बांसिन नोंथांङा जेरै फोरमायनाय बायदि गाइखेरनि थाखायल। जोंङो मोसौ गायफोरखौ फिसिनाय नुयो आरो ओ-नाथाय ओ मा होनो। खानैसो जेनेबा जायफ्रा रांनि आंखाल बिसोरखौ जोंङो। बिब्दि फिसिनायखौ नुयो आरो दासिमबो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जिहेथु जोंहा दिनैथ जोंहा गोदान मुगाजों ओ गोबां जौगाबाय जिहेथु जोंहा बायदिसिना जारसि मोसौ। ओ माबबा क्रस मोसौ बेफोरबायदि लाना फैनायखौ नुयो आरो ना। जिहेथु बेवहायथ' जोंहा मिथिखायो नोंथांङाबो जेराव गोबां गाइखेर मोनो जोंहा लिटार लिटार सेरबाबो सेरखनोनो हाया गाइखेर बे ओरैबायदि जोंङो दाना बायदिसिना जाहोनानै लोगोसेनो बायदिसिना बिजि आरि होनानै ओरैबायदि बुरजा बुरजा गाइखेर ओंखारो। जेराव सेरनानै सेरनानै सेरख'नो हाया माने दुइ घन्टा। ओ बा देर घन्टा गाहामजों सेरनांगो मालाबा तिन घन्टालागैहाय सेर नांगोन। आखाइफोरा माने जोंनिया माने एसे गुदुं गुदुं जालाय लांङो आरो ना। खायसेयाथ बेवहाय आखाइफोराव मायबा थेबफोर होना लाखायो आरो ना हिस्रिफोर खनानै अब्लासो जाहाथे गाइखेरखौ सेरनो हायो मोजांङैनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय जार्सि मोसौ फिनाय जायो ना जाया जिहेथु। दिनैनि समाव गोबां जाबाय जोंहा।
औ नोंथां ओ-जारसि मोसौखौ जोंनि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला। ओ-ननैसो नखरफोरा फिनायखौ नुयो नाथाय जोङो। बांसिन ननि जा दिेसि मोसौ बेखौ फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ औ जोंनिजोंबो इसिबां बिबांनि गैया गैनायालाय अब्लाबो। जौसेयाव जोंहा इदिनो। बा पारसेन्ट बा दाइन पारसेन्ट बेफोर बिनि गेजेराव जोंहा जार्सि मोसौखौ फिसिनायखौ नुयो। जिहेतु गाइखेर फाननानै गोबां फैसा आरजिनायखौ नुदों। दा जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथनसै नङ होमबा नोंथां।
औ गो